औ खोनादों खोनादों ना?
आं खोनादों।
औ औ दालाय मा खालामदों नोंलाय
ओरैनो दं दंथ'यो।
औ आंबो बिदिनो दंथ'यो।
ओ आं मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन ओ जेनेबा मा होनो दानि जुगाव जे ओ जोंनि जायगाखौ गारनानै माने गुबुन जायगानिफोरखौ सानोब्ला आरो ना बिसोरो द थाखो बा स्नि बा बा थाखोफोरावनो गावसोरनि गथ गथायखौ फिउचारनि थाखाय जेनेबा इन्जिनियारिं बा डक्टर फरायनो थाखाय कचिंआव होयो बेखौ मा सानो।
बेखौथ' आङोलाय फारसेथिं नायबा मोजां बाट फारसेथिं नायबा मोजां नङा आरो माने जोङो ओ गथ'खौहाय एसे देरनायसिम नेनांगौ आरो जोङो माने बिसोरनि फ्राय बिसोर जि मावनो गोसो बेसोरनि अपसन बिसोरनि चयसफोरखौ नेग्रोनांगौ आरो जोङो माने बेसोरो गावसोरनि गोसोनिखौ खोनासंनो हानायनि सिगाङांनो बिसोरो जे गाव पेरेन्टसफोरा गावनि इसाहै जे होयो बे मोजां नङा आरो माने जों गथ'निखौबो खोनासंनांगौ जे गथ' आ मा जानो लुुबैमारदों नोंथाङालाय मा सानो
आंबो बिदिनो सानो जेनेब्ला ओ खायसेया जिहेथु इन्टारेस्ट गैथारा जायोब्ला बिदिखौ माने नोङो ओ नों गाव बिमा बिफाब्लाबो नोंनि गथ' नि फिउचारखौ बि इ सेलेक्ट खालामनानै हरनाया आंनि थाखाय मोजां नङा आरो मानो होनोब्ला बे फिउचाराव बे नोंनि गथ'आसो जेनेबा बेखौ खालामहैगोन नालाय जायखौ बे जुदि गोसो गैयाब्ला माने बेनि थाखाय बे गोब्राब जानो हागौ आरो आरो बिदि उन्दै बैसोआवनो होनाय नि थाखाय बिसोरो माने उन्दै बैसोआव जा बे उदां गेलेनाय लोगोफोर लोगो जालायनाय बिदिया जोबोद खम जायो आरो मानो होनब्ला गोबां समावनो बे कचिंआव थांनाय बा फरायनाय हमवर्क खालामनाय बिदिल जाहैयो नालाय बेनिफ्राय लोगो लेवाया एसे खम जाहैयो आरोना
औ औ नंगौथ' आरो। आरो आं सानो आरो माने जोङो जोंनि गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो गेलेनाय बा माबा मोनसे फरायनायनि फरायनायखौ गारनानै गुबुन मोन से बेलेग माबा मोनसे फोरबो फोरोंनांगौ आरोना जोंङो।
ओं ओं बे माने फरायनायनिखो फरायनायजों लोगोसेनो जेनेब्ला ओ नोङो नोङो जेनेबा बेखौ मा होनो? गथ'खौ इन्ट्रडिउस खालामाबा बा माबायाबा माने नों मिथिनाय नङा आरोना जेनेबा मा थिग नोंनि बा आं बा बे ओ सावगारि आखिनायाव गोसो दं मा थिग बे लिरनायाव खन्थाइ लिरनो बा रायथाइ लिरनो गाहाम नाङो मोजां मोनो बिदि जानो हागौ आरोना थ' बा गेलेनायफोरावबो खारनाय बारनाय ओ फुटबल क्रिकेट बास्केटबल बायदिसिना इन्टारेस्ट थानो हागौ थ' बेजोंबो जों बेखौ जेनेबा नायनो नांगौ आरो
औ औ बेथ' नंगौ खोथाया आरो आं सानो आरोना जोंनि गथफोरनियाव जेबो टेलेन्टनि खमि गैया आरो जोंङो माने राइट टाइमाव बिदि बाहायनो रोङि बा राइट टाइमाव गथ'फोरनो थिना होनो रोङिनि थाखायसो बिदि जालांदों होननानै सानो आरो आङो गावनि टेलेन्टखौनो मिथियि जालांदों।
जोंनि जोंनि दा स्कुलफोराव जुदि बेफोरखौ माने लाबोनो हायोब्ला गाहाम आरोना जेनेबा एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटि गासैखौबो
औ औ दा आरो जों मोनसे नुनो मोनदों गामिफोराव माने मानसिफोरा बांसिनानो गथ'फोरानो होनजायो बेसोरो मबाइलनि खेला बांसिनसो गेलेयो आरो बेसोरो आरो फिजिकेल एक्टिभिटि होननायखौनो गार नो हमदों।
दानि जुगाथ बिदियानो जाबोदों बे मोनसे साननो गोनां खोथा।
औ माने जोंनि समावसो जों नुनो मोनोमोन आरो जे बेलासे जाबानो मानसिफोरा गेलेनो थाङोमोन गामिनि फिल्डफोरावहाय ज जयै माने दानियाव जोंङो जोबोद खम खम नुनो मोनो आरो।
गासैबो माने न' सिङावनो थाजोबो गेदेरफोरानो जा उन्दैफोरानो जागा गासिबो माने मबाइल टिभि बिदिजोंनो थाजोबो आरो।
औ आरो जों बिनि थाखायनो माने उन्दै उन्दै समावनो मेगनफोरखौ हामा जानाय नुनो मोनदों आरो गथ'फरनिखौ उन्दै उन्दैफोरखौनो जोङो ससमा गाननाय नुनो मोनो। दुखुनांथाव बाथ्रा होनजायो। आरोबाव मोनसे खोथालाय माने आं सानो आरो जोङो फिजिकेल एक्टिभिटि खालामनांगौ माने बे जोंनि देहानि थाखाय मोजां जोंनि माइन्डफोरखौबो फ्रेस खालामो जोंनि साननाय हनाय मेलेमफोरखौहाय, नोंथाङा मा सानो?
आंबो बिदिखौनो सानो।
औ। आरोथ माने गेलेबा जोंहा मा-माबा मोनसे बरिंफोर जाबाबो जों गेलेनो हायोना जुदि जों गेलेनो रोङो नङाब्ला माबा मोनसे कम्पिटिसनफोरावहाय बाहागो लानो हायो आरो बेयाव देरहानो मोनो जायाव जोङो देरहाबोला रंजानायखौ मोननो हायो आरो। नोंथाङा दा मा गेलेनो मोजां मोनो?
आंथ बिदि गेलेनाय एसेबां गैया माने दा गेलेथवाखै आरो।
औ।
नोंथांनि गामिफोराव ओ बांसिनै मानसिफोरा मा खेलाखौहाय गेलेयो?
दा बिदि एसेबां गेलेनाय गैया माने जोंनि गामियाव बिदि ओ गेदेर मा होनो फिल्ड टाइप गैया बेनिखायनो मानसिफोरा बिदिनो गथफोरखौ गथफोरालाय गथफोरनि गेजेराव बिदि गेलेलायनाय दङ उन्दै उन्दैफोरा खिन्थु बिदि गैद्राया आरो दायरेक्ट गेलेनो हानाय बेनिखायनो
औ औ जोंनि गामि यावथ' बांसिन जोलुरखौ गेलेनाय जायो आरो। आरो क्रिकेटखौ बिदिनो माब माब्लाबा माब्लाबा गेलेयो माने बांसिन जोलुरखौनो गेलेयो आरो। नाथाय बिदि माने मोजां स्ट्राकसार भेसिलिटि गैयैनि थाखाय जायफोरा खेला गेलेनाया मोजां बिसोरो जौगानो हायाखिसै आरो खेला गेलेनायफोरावहाय। माने जों नुनो मोनो लाइक जोंनि जायगाफोराव इनफ्रास्ट्राकसाराबो मोजां नङा आरो खेला गेलेनाया नोंथाङा बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो?
आंबो सानो जे इनफ्रास्ट्राकसार जुदि मोजां खालामनो हायोब्ला जेनेबा जों दा जोंनि बैसोनि सुबुंफोरानो जुदि साननो हायोब्ला जेनेबा मा होनो गंसे गामिया जेसेबां गेदेरानो जा बा फिसायानो जा मोनसे जुदि बिदि ओ समान ओ बैसोनि मानसिफ्रा एसे रायलायनानै जुदि बिदि ओ मा होनो भेसिलिटिखौ होनो हायोब्ला जेनेबा जोलुरानो जा बा क्रिकेटानो जा बिदि गामियाव खायसे माबा था ओ थायोना लाइमोनफोरनि जेनेबा मोनसे औ बिदि बिदि साननानै जुदि बिसोरो बेफोरखौ होनो हायोब्ला बेफोरखौ लाबोनो हायोब्ला गामियाव ओ जास्ट ओ लाइक ओ बिदि मा होनो न लाइक डाइरेक्टलि नोङो कम्पिटिसन बा बिदि नङा लासेनो जास्ट रंजानायनि थाखाय जाहाथे रंजानायनि थाखाय आरोना बिदि ओ लाबोनो हायो आरो।
औ बेथ' नंगौ खोथाया बिदि कम्पिटिसनफोर लागोरनांगौ आरो। सिजनेल वाइस आं सानो गोजां बोथोरनि मोनसे आरो गोलोम बोथोरनि मोनसे होननानै सानो आरो बिदिनो लिगफोरबायदि कम्पिटिसन लागोरबोला माने जाय गेलेग्रा बिसोरबो माने ओ ओ गेलेनो थाखाय उत्साहखौ बांसिन मोनस-मोनो सानो आरो आङो।
ओम बेजों लोगोसे माने बे मा होनो मानसिनि गेजेराव बे मा होनो क्लजनेस होननाय बे बेबो
औ औ नंगौ नंगौ मोनसे एख थाया फैयो आरो
उम
आरो आङो सानो माने जिबायदि आङो नुनो मोनदों माने जोंनि गामिफोराव हिनजावफोरा जोबोद खम बाहागो लायो आरो खेला गेलेनायफोराव।
ओं ओं बेथ नंगौ।
औ माने हिनजावफोरा जोबोद कम बाहागो लायो आरो माने जायनि बेलायाव आं ओंलै। अबजार्भ खालामना नुनो मोनदों बेखौ माने सोरनाबा सोरनाबा नख'रफोराबोलै एप्रुभ खालामा आरो बेखौहाय माने गेलेनायफोरावथ' जोङो हाफपेन्टफोर गाननांगौ जायो नालाय सोरबा सोरबा नख'रफोरा माने बेफोरखौ गाननायनिनो एगेन्स्ट जायो आरो। नाथाय आं सानो दानि जुगावहाय जोङो बिदि जाबोला जेबो जाला आर ना माहाय अपेन माइन्दडेद जानांगौ होननानै सानो आरो आङो
ओं ओं मानो होनब्ला बिदि जोङो साननानै थाबाय थायोब्ला माने जों जौगानाय होननाय बे मोनसे लामाखौ लानोनो हानाय नङा आरोना। गासिबो बि बिथिङाव जुदि जों बिदि सानोब्लाथाय
औ औ माने जों जेरै बे संसारा बाय बे दुनियाया जौगानो हमदों जेबायदि स्पिडजों। बेबायदिनो जोंबो साननायखौ जोंबो बेबायदिनो जौगाहोनांगौ आरो जोंबो आं बिदि सानो आरो जों गामिनि सुबुंफोरानो जा जोंनो जा।
बिदिब्लासो माने जौगानाया फैगोन आरो ओं ओं दे ओं।